गोजोन
औ औ गोजोन सानजौफु नोंथाङा आंनि गारांखौ रोखायै खोनादों ना नोंथाङा?
ओं।
अ नोंथाङा आ दा माबे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन
अ जोंहा हारिमुनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां बर' हारिमुनि बागै
औ औ नोंथां सावरायजायो नोंथां दा होमबा नोंथां थाङा जोंनि बरनि हारिमुनिसोमोन्दै एसे सुंथाबै बुंग्रोना होनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां जेरै जोंहा गिबियावनो बर' हारिमु होनना होमबा जोंहा बर'फ्राथ गोदोनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जानानै मोजां मोनग्रा जेरै ओ मैहुराव थांग्रा आरो बेजों लोगोसे जों बर' हारिमुहाय गावहानो गावनि राव दंखायो जेरै आरो गाननाय जोमनाय गासिबो बिथिङावनो जोंहा बर' हारिमुवा दंजोबखायो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर' हारिमुनि माखासे रंजानाय फोरबोफोरखौ आं नोंथांनो फोरमाय होना होनसै ओ जोहा गिबियावनो जोहा बर'फोरनि रंजालि फोरबो होनबा जोहा बैसागुखौ होननानै बुंनो हायो ओ बिनि उनाव जोंहा ओ जेरै दमासि एबा मागो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेरै खेराइ फुजा बेफोरबो बर'फोरनि मोनसे फोरबो बर' हारिमुनि होमबा आं नोंथांनि सिगाङाव एसे बैसागुनि बागै फोरमायना होनसै नामा होनो नोंथां?
औ फोरमायजायो नोंथां।
जोंहा बैसागुआ मोनसे बर'निनो ओ मोनसे आंगो फोरबो जेरै बोथोरजों आरो बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो थानाय बे फोरबोआ बैसागु फोरबोआ बैसागु फोरबो समाव जों बर'फोरा बिदिनो बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गावनि हारिमु गाननाय जोमनाय आरो दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ लानानै ओ रंजायो मोसायो। आरो जों बैसागु होनोब्ला बैसागु गोदोनि समाव बैसागु फोरबोखौ ओ से दान फालिनाय जायोमोन नाथाय जों दा आथिखालाव ओ से सप्तासोल' फालिनाय नुनो मोनो सै नोंथां।
औ औ नोंथां।
जोंहा आरो बे बैसागु फोरबोआवनो जोंहा माखासे ओ बाहाग बाय बाहाग राननानै होनाय बैसागु दं जेरै मोसौनि बैसागु मानसि नि बैसागु बिदिनो ओ अनेक रोखोमनि बैसागु दङ जेरै जों बे मोसौनि बैसागु समाव जों मोसौफोरखौ थुखैयो बेजों लोगोसे बे मोसौ खौ थुखैखांनानै जोंहा मोसौफोरनो माखासे ओ ओ माला सुनानै गानहोनाय जायो बे समाव जों ओ मोसौफोरखौ लावथिफोरजों बुनो मोना जों रायदों जोंसो बुनाय जायो मोसौखौ। ओ थुखायखांनानै जोंहा मोसौखौ लाबोनाय एबा लांनाय समाव जोंहा सबाय सेरेबबो सारनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेखौ थुखैखांनायनि उनाव जोंहा माखासे मोथौ मोसौफोरनि मोदोमाव जोंहा फोथा होनाय जायो। जेरै गोसोम खाालारनि फोथा जाहाथे ओ बे फोथाखौ नुयोब्ला जोंनि बे हाग्रानि जिब जु जुनारफोरा मोसौखौ गिनानै खारनाय बायदि जाहाथे गावसिनि गावसिनि माबाखौ सिनायथि होनाय बेजोंनो लोगोसे जोंहा बे मोसौ बैसागु समावनो जोंहा जेब्ला मोसौखौ थुखैखां लोबखां जोंहा बर'फोरा माबा माखासे फोथायनाय दंदि जेरै ओ माखासे हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ ओ एक्स' एकथा मैगं थाइगंफोर ओ बुथुमनानै जोंहा एवनानै जायोब्ला ओ माखासे देहायाव जानाय माखासे सानाय सुनाय बेमार आजारफोरा हामो होननानै जों बर'फोरा माखासे फोथायनाय दङ आरो जों बेखौ बर'फ मोसौ थुखैखांनायनि उनाव बेखौ जायो। बेजों लोगोसे आङो नोंथांनो बै माखासे मैगं थाइगंफोरनि माखासे नामफोरखौ बुंनानै जों बर'फोरा जेब्ला मोसौ थुखैखांनायनि उनाव मा मा मैगं थाइगं जा जायो एबा
मा माखौ खांनानै जानाय जायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनोसै दा गिबियावनो थागोन खिफि बेन्दों जों लोगोसे थालिर फस्ला मानिमुनि जोग्लावरि गंगार दुन्जिया आरो बिदिनो हाग्रानि माखासे मोजां मोजां बेसादफोरखौ जोंहा बर'फोरा बे मोसौ बैसागु समावनो जोंहा खांनानै एवनानै जायो जाहाथे ओ बेमार आजारफ्रा हामो होननानै जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दं बेजों लोगोसे जोंनाव अखानायै ओ मानसिनि बैसागु जाबाय बेयावनो जोंहा जोंनि बे माखासे ओ आनान गसायफोरखौबो जोंहा गाबज्रिनाय जायो जाय जायखौ फोथायो जेरै बाथौ ओ बर'फोरा जेरै बाथौ सिबियारि हिसाबै जोंहा बर'फ्रा बाथौआव आर'ज खालामो मानसिनि बैसागु समाव बेजों लोगोसे जोंहा बेयावनो बिनि अखानायै जोंहा ओ बैसागु समाव न'खर न'खर थांनानै बोराय आरो बोरायफ्रा बोराय बुरैफ्रा आलदा आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा आलदा बैसागु मागियो बेजों लोगोसे बैसागु मागिनानै जौ लोङो जेरै बर'नि दोरोङारि जौफोरखौ लोङो आरो बेजों लोगोसे बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना आर'नाइ गामसा बेफोरखौ ओ बर' आइजोफोराबो दख'ना गानबाय आरो हौवाफोराबो गामसा गानबाय बेजों लोगोसे आर'नाइ फालि लाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि दामजु जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा हारमुनियाम बेफोरखौ लानानै बर'फोरा आरो गंगोना बेफोरखौ लानानै बर'फोरा रंजाबाय न'खर न'खर मा गिबाय नोंथां आरो बेजों लोगोसे गोबां उन्दै गथ'फ्राबो बिदिनो बैसागु बोथोरखौ रंजायो बयबो रंजायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेयाव उन्दै गिदिर मान सनमान लालानाय जायो नोंथां आरो नोंथाङाबो माखासे बर'नि बर' हारिमुनि बागै एसे फोरमायना होदो
औ थारैनो नोंथां आंबो बर' हारिनि हारिमुनि बागै एसे सुंद'यै बुंना होनोसै दा जोंना बर'नि हारिमुवा नोंथाङा जि बुंबाय ओ बैसागुनि सोमोन्दै बेबो जोंनि मोनसे बर'नि हारिमुनि बाहागो जाहैबाय दा आङो ओ बैसागु होनना बुङोबा जोंना गोबां रोखोमनि दङ जेरै मागो बैसागुबो दं काति बैसागुबो दं दा बेफोरखौबो जों जोंनि बर' हारिमुनि बाहागो जाहैबाय आं दा ओ बर'फोरा मा मा बायदियै ओ जिउ खुंबोनायाव मा माबायदि खामानि मावबोयो बेफोरनि बागै एसे सुंथावै बुंना होनोसै दा जेरै बर'नि बर'फोरा जेरै गोदो गोदायनि निफ्रायनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै मैहुर बायदि खालामनानै जाबोदोंमोन आबाद खालामनानै जाबोदोंमोन आरो दासिमबो जाबो जालांगासिनो दं बेबायदिनो दा बेबायदियै बर' आइजोफोरा दुब्लि फोथाराव जोंनिया जेखाय खबाइ लानानै ना गुरनो थाङो बेनि उनाव ओ न'खर औवा मानसिफोरा नांगोल जुंगाल लानानै फुलि फोथाराव हालेवनो थाङो बेबायदिनो बर' आइजोफोरा दुब्लि फोथाराव माइ गायहैयो बेफोरबो जोंनि बर' नि मोनफा मोनफा समायना रमायना हारिमु आरो दा बेवहाय जोंनिया जों गोबां खुगा मेथाइफोरावबो जों खोनानो मोनो जेरै जोंना ओ आइआ थांदों ना हमनो आफाया थांदों हालेवनो बेबायदि होननाय जों गोबां नुनो मोनो आरो जों बेफोरखौ नुनानै जों बुंनो हायोदि जोंनि ओ बैफोरो ना गुर नाय हालेवनाय बेफोरो जोंनि बर'नि मोनसे गुबै एंगार हायै बाहागोमोन आरो बेफोर बेफोर जोंनि मोनसे समायना हारिमु दा बैफोरो ना गुरनाय हालेवनाय फोराव बाहायनाय जोंनि जे आइजें - आइला बेफोरखौबो जोंनि बर' सुबुंफोरानो गावबा गाव न'खर- न'खरनो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनाय आइजें बिफां- लाइफांफोरनि जोङो बानायोमोन जेरै- जोङो जेखाइ, खबाइफोरखौ जोङो जेरै जोङो औवाफोरनिफ्राय अबावबा दानना लाबोनानै जोङो बे बेनिफ्रायनो जेखाइ बानायो खबाइ बानायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना गिदिर- गिदिर बिफां गिदिर- गिदिर बिफां -लाइफांफोरखौ दाननानै बेनिफ्राय जोङो जेरै नांगोल जंगाल बानायबाय बेनिफ्राय जोङो जोङो आबाद मावनानै मोननाय माइरंफोरखौ जोङो सौनो थाखाय जो आरो औ उवाल उवालफोरखौ बानायबाय बेजोंनो जों उवालजोंनो माइबो सौबाय दाथ' नाथाय जोङो उवालजों माइ सौनाय नुला जों जेब्ला उन्दै -उन्दैमोन अब्ला सौओमोन जानांगौ आरो जोंनि आइ आफामोन बुंनाय खोनायो जे बिसोरो उवालावनो गोदो -गोदाय माइ सौवोमोन होनना दाथ' मेसिन मेसिन माइ सौग्रा मेसिन जाजोब्बाय नालाय नोंथां
औ नोंथां औ
दा बैफोरो खायफा खायफा जोंनि हारिमुफोरा गोमालांनाय दं खमबो जादों नाथाय दासिमबो दङ आरो गोबाङानो आरो दासिमबो जोङो उवाल उवाल गायहेन बायदियाव जोङो बैसागु मागोफोर जायोब्ला जोङो बे फ्राव अन गुन्दै माइरंफोरखौ अन गुन्दै देग्लिनानै बेजोंनो फिथा सावो बेफोरबो जोंनि मोनसे मोनफा- मोनफा हारिमु आरो बे दिनैसिम थांनानै दं जोंनि बर' सुबुंफोरा बेफोरखौ दिनैसिम फालिबोगासिनो दङ दा बेफोरनि अनगायैबो जोंना जेरै जेनेबा जोङो सेन, ख'खा बानायनाय जेखाइ, जेखाइ, खबाइ बानायनाय बेफोरावबो जोंना माखासे खुन्दुं एबा दिरुंनिबो गोनांथि जायोमोन बेफोरखौबो जोंनि न'खरनि न'खर -न'खर न'खरनो बानायनो रोङो रोंजोबोमोन गोदो- गोदाय आरो दासिमबो बानायो खायफा खायफाया दा जेरै जोंना फाथोनि आबाद मावो फाथो आबाद मावोब्ला जोंना फाथो बिलाइखौ जोङो जाबाय संनानै बेनि उनाव जोङो बै फाथोनि दानाय एबा फाथो बिफांखौ जोङो जेब्ला फाथो बिफां बिफाङा देरो अब्ला बे जोङो दानना लाबोनानै जोङो फख्रि एबा दैमाफोराव सोमहाबना दोनना बेनिफ्राय जोङो फाथो बिगुरखौ बोखारनानै बेनिफ्रायनो जों आरो दुरुंबो बानायोमोनलाय बेबो जोंनि मोनसे
जेरै बेखौ मिसिनजों सोनानै बस्थाबो बानायोना नोंथां फाथोखौ फाथो
दाथ गोबां मुवा - बेसाद बानायसै दा बेफोरो बेफोर आदब खायदाफोरखौथ' गोबां गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो गुबुन जायगानि सुबुंफोराबो बेफोरखौ बा आदब खायदाफोरखौ बोजबनानै माने बिसोरबो गोबां मुवा- बेसाद बानायो जेरै बिसोरो नालेंखरफोरनिफ्रायबो दुरुं बानायो नालेंखरनि गुबुन बायदि बायदि मुवा -बेसाद फोर बानायो बे जेरै बिसोरो दा जोंनि गेजेरावबो बेफोरबायदिखौ गोबां माने खम नुसै नाथाय गुबुन हारि गुबुन जायगा गुबुननि मानसिफोरखौसो माने बांसिन मेसिनजों बानायनाय जों नुसै आरो अब्ला बैफोरो माने जोंनि बर' हारिनि मोनसे समायना हारिमुमोन आरो बेफोरो आरो बेफोरो जोंनि गोसोआव थालांबाय थागोन बेफोर मुवा बेसादफोरा बे
औ -औ- औ- औ जेरै बर' हारिमोनबाथ' बर'आ गावहानो जेरै राव हारिमु धोरोम गासिबो रंज'खायो ना नोंथां
औ नोंथां औ
जेरै जों बर'फ्रा गोदो मंगलिय' फोलेरनिफ्राय फैनानै जेरै दा जेरै हाग्रा बंग्रायाव थानानै जिउ खुंदोंमोन थिग बिदिनो दा बर'फ्रा गोबां ओनसोलावनो हाग्रा बंग्रायाव थानानै जिउ खुं- दों
औ नोंथां औ दासिमबो बर'फोरा गोबां हादानफोराव दं जानांगौ ना नोंथां
औ नोंथां औ आरो माखासेया नोगोर ओनसोलाव थासै जों बर'फ्रा ना मा होनो
औ नोंथां औ माखासेया सोहोर नोगोर माखासेयाथ' गुबुन
औ-औ-औ नोंथां उम जेरै बांलादेश नेपाल वेस्ट बेंगल बेफोराव जों बर'फोरखौ थानाय नुनो मोनोना नोंथां
दा गुबुन रायजोआव थांनाय नुबा खायफा खायफाया फरायनोबो थाहैयो
औ नोंथां औ- औ -औ बर' हारिमु होनोब्ला जोंहा जेरैखि बर'फ्राबो मोनसे जौगानाय हारिमु जाबाय नोंथां गुबुन हारिफोरजों रुजुलायनो एबा गोहो बोलो फैबाय जेरै गावहानो राव हारिमु गासिबो दंजोबखासै नालाय ना नोंथां
औ नोंथां थारैनो औ दा जोंना गोबां जौगाबाय दा गोदोनि बायदिल' नंलिया गोबो गोदो गोदोनि माइ गायनाय खोथिया फुनाय आरो ओह मा होनो ना गुरहैनाय बे बेबायदिल' जोंनियाहा गोबां गोदान मुगायारि जालांबाय आरो जोंनियाबो दा बर' रायजोआ
औ जेरै आबादफोरखौबो दा मेसिनफोरजों बांसिन औ नोंथां
औ नोंथां मेसिनजों मावसै दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथ' जासिगोनामा नोंथां उनाव लोगो मोनफिनगोन दे साबायखर नोंथां